औ
नोंथाङा फ्रि नामा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ नोंथां सावरायजागोन बुंदो मा आयदानि सायाव सावरायगोन नोंथाङा?
ओ गेलेनाय आइदानि सायाव बुंनो सान
औ नोंथां बुङो।
नोंथां
औ नोंथां
गेलेनाया मानसिनि जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो
औ
ओ गेलेनाया सुबुं जिउखौ गोजोन्नाय ओमफ्राय ओम मोजां थासारि बे सावस्रि गोनां खालामनो थाखाय
औ।
औ नोंथां, बड' सुबुं समाजावबो गेलेनाया मोनसे जोबोद गोजाम आरो बयनोबो गोनां बाहागो
औ नोंथां
ओ नोंथां बर'फोरनि हारिमु आरो थासारि गेलेनायनि मोनसे जुदा जायगा दं।
औ
दिनैनि बे सुंद' लिरनायाव जों गेलेनायनि खुवाटि बिथिंङा बेनि रोखोमफोर गोनां थार आरो बर' समाजाव गेलेनायनि थासारिखौ‌ गुवारै सावरायगोन नोंथां।
औ
गेलेनाय नोंथां
औ नोंथां बुं।
गेलेनाय सिंङारि गेलेनाय, सिंङारि गेलेनायखौ
औ नोंथां
जायफोर गेलेनायखौ न'नि सिंङाव एबा मोनसे थि, जायगायाव गेलेनाय जायो बेखोनो सिंङारि गेलेनाय बुंङो जेरै केर'म, लुदु, टेबोल टेनिस बायदि बायदि
औ
नोंथां गेलेनायनि सायाव बुंनोसै ओ आउटदुर गेम्स होनो बेखौ
जायफोर गेलेनायखौ न'नि बायजोआव एबा फोथार एबा गुवार जायगायाव गेलेनाय जायो बेखौ बायजोआरि गेलेनाय बुंङो,
नोंथां
औ नोंथां
फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, काबादि, ख'ख' बायदि बायदि
औ
इयुनाव सोलिबाय थानाय गेलेनायफोरनि अनगायैबो बर' समाजाव थोंगोरै गावस्रानि हारिमुआवबो गेलेनाय गोबां दं जे खुन्थि गो-गायनाय खब' गेलेनाय दावखा गेलेनाय नोंथां
औ
गेलेनाया मानि थाखाय गोनां बेनिसायाव बुंनो सै आं
औ
दा मानसि जिउखौ जोबोद गोजोन आरो साबसिन खालामो, बिनि गाहाय गोनांथार गायाव सावराय बुंलांसै नोंथां
औ
देहायारि बिथिंखौ फिजिकेल हेल होननानै बुंङो,
औ
आ मानसिनि थासारिखौ सावस्रिगोनां खालामो।
औ
फुटबल क्रिकेट एबा बायजोआरारि गेलेनायफोरखौ गेलेब्ला देहानि बियाबफोर मोजां थायो। खमायनायाव हेफाजाब होयो नोंथां
औ
थासारि थाम सैनाय आरो सारनाया बिखानि बेरामफोरनि नोंथां
औ
औ
दिनिनि फथायनायाव आरो रां खामायनानै नुग्रा मानसिफ्रा जोबोद गोसोआ आरो दुखु आरो खब गोग्लैनाय दिन्थियो गेलेनाया बेफोरबायदि गोसोआव बे खहाखौ खमायनायनि मोनसे बयनोबो साबसिन राहा गेलेब्ला सोलेराव इन्दर फिन मुंनि फर्मन दिहुनजायो नोंथां
औ
जाय गोसोखौ रंजानाय आरो गोजोननाय होयो गेलेनाया मानसिनि सुबुंनि गियान आरो मोजां साननाय हुदाखौबो बांहोयो नोंथां।
औ
आसार खान्थिनि बुंसां दिडिसिप्लिन एन्ड टिम वार्क बे गेलेनायनि
औ
गेलेनाया सुबुंखौ खान्थि सोलोंहोयो। गेलेनायनि मोनसे थि नियम थायो नोंथां।
औ
जायखौ बयबो मानिनानै सोलिनांगौ जायो बे नि अनगायैबो गेलेनाया आफादारि सान्थौ एबा टिमवार्क होनो बेखौ लोगो नांनानै गेलेनाय मावनाय हुदाखौ बां बादायो गेलेनायनि फोथाराव जेननाय देरहानाय समानै आजावनायनि गोहोआ गोहोखौ गेलेनाया मानसिनि जिउआव सोलोंहोयो नोंथां।
औ
आं बड' समाजाव गेलेनायनि सोमोन्दै बुंनोसै नोंथां।
औ
बड' हारिया जेब्लाबो देहायारि आरो गोसोआरि बिथिङाव जोबोद बोलो गोरा नोंथां।
औ
हारिमुवारि बिथिङाव बर'फोरनि गेलेनाया जोबोद गोजाम नोंथां
औ
गिला गेलनायनि सोमोन्दै नोंथां खोनाबायना?
औ खोनादों नोंथां।
बेयो गथ' आरो सुबुंफोरनि मोनसे हारिमुवारि गेलेनाय। नोंथां गिला बिखंनि गिला एबा बिगुंखौ लानानै बे गेलेनायखौ गेलेनाय जायो नोंथां।
औ
आरो खुन्थि गोगायनायखौ नोंथाङा खोनाबाय ना?
औ बेखौथ' आङो खोनाफेराखै नोंथां बोरैबा गेलेनाय जायो?
बेखौ अखा बोथोराव एबा बैसागु एबा माग बिहुनि समाव बे गेलेनायखौ खालामनाय जायो नोंथां।
अह
बे बियो देहानि थोंगोर बोलोखौ आनजाद लानो थाखाय गेलेनाय जायो बेखौ।
औ नोंथां औ।
गेलेनाय आरो केरियारनि सोमोन्दै मोजां गेलेनायाबो मानसिनि जिउखौ जिउ दानायाव हेफाजाब होयो बेनि सोमोन्दै
औ
दानि मुगायाव गेलेनाया सुबिदा एबा केरियार महरैबो जोबोद गोनां बाहागो जानानै फैबाय नोंथां
औ नोंथां
दिनै गेलेनाया खालि गोजोननायनि थाखायल' नङा नोंथां बेयो मोनसे जोबोद रां खामायनाय आरो बिबां गोनां खामानि बियो मोजां गेलेगिरिफ्रा साख्रि मोननो हाबाय नोंथां
औ
जेरै पुलिस मिलिटारि रेलवे गेलेनाय बिफान असुबिदा मोननाय जायो बेयो मोजां गेलेगिरिफ्रा नोंथां चेलेन्जेनसिम स्पर्टस गेलेनायाव मा मा जेंना थायो बेनि सोन्दैदों नोंथां
औ
गेलेनायनि गोबां मोजां गुबुन थासेयावबो जोंनि समाजाव गेलेनाय बिथिङाव गोबां जेंनाफोरबो दङ नोंथां
औ नोंथां
गाहायै बे जेंनाया गामि ओनसोलफोरावनो जायो मोजां फोथारनि आंखाल गामिफ्राव साबसिन गेलेनाय नि थाखाय स्टेडियाम गोथार थानो थाया नोंथां
औ नोंथां
लेक अफ इकुइपमेन्ट गोबां दुखुथिया गेलेगिरिफोरा रांनि आंखालावबो मोजां जुथा बक्सिं ग्लब्स एबा मोजां फुटबल बायदि बायनो हाया नोंथां
औ नोंथां
सोलोंथाइगिरिनि आंखाल लेखक थि सोलोंथाइ मोनैया उन्दै रोंगौथिफोरनि आनन्दायनायाव बन्द' खालामो नोंथां
औ नोंथां
बेफोर जेंनाखौ होबथानो थाखाय समाजनि मोजां सानग्रा सुबुं आफाद आरो सरकारा खौसे खामानि मावनांगौनि जोबोद गोनांथि दं नोंथां
औ नोंथां
आं कनक्लुसनाव बुंनोसै नोंथां
औ नोंथां
सावस्रि गोनां सोलेरावसो सावस्रि गोनां गोसो थायो दां
औ नोंथां
सावस्रि गेलेनाया खालि देहानि कसथल' नङा नोंथां बियो सुबुं हुं खालामनायनि मोनसे गोनां गेलेनाया जोंखौ खौसेथि सोलोंहोयो नोंथां
औ नोंथां
हारिमुफनि गेजेराव अनलायनाय बुजायो बर' समाजाव गेलेनाया गेलेनायनि मोजां थासारि लाबोनो थाखाय गथ'फोरखौ उन्दै बैसोनिफ्रायनो गेलेनायाव बाहागो लानो गोसोखांहोनांगौ नोंथां
औ नोंथां
फरायनायनि लोगो लोगो गेलेनायखौबो बय गवारिया आजावना लानो थाखाय साननांगौ जाहाथे जोंनि इयुन गोदान मुगाया देहायारि गोसोआारि बिथाङा जौगानाय लाबोयो नोंथां
औ नोंथां।
नोंथाङा हिजाव गेलेनायनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनो नामा।
औ हा
जायनि थाखाय मा मानि थाखाय मोजां इनि सोमोन्दै इसे बुंदों नोंथाङा।
औ ओ नोंथाङाथ' सिगाङावनो गेलेनायनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंलांखाबाय
अ नोंथां।
गेलेनाया जोंनि थाखाय ओ जोंनि जिउआव जोबोर गोनां नोंथां। ओ मानो होनोब्ला जोंहा खेला गेलेनायनि गेजेरजों ओ गाव गावनि देहाफोरखौ स्ट्रं खालामनानै लानो हायो लोगोसे जोंहा गेलेनायनि गेजेरजों ओ माखासे गावनि जिउ खुंनायनि राहा लामाफोर बेफोरखौ ओ गेलेनायनि गेजेरजों बहननानै बा दिहुनन्नानै लानो हायो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
जोंहा गेलेनायखौ ओ हौवाफोरजों लोगोसे हिन्जावफोरखौबो समान समान गेलेफानाय खौ जों नुनो मोनो नोंथां ओ जेरै फुटबल गेलेनाय ओ काबादि गेलेनाय खारनाय बादायलायनाय बेफोरबायदि गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
नोंथाङा गेलेनायखौ देहानि थाखाय मोजां होननानै सानो नामा?
औ सानो नोंथां गेलेनायाथ' जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। ओम गेलेनो ओ
फोरखौ इसे खिथाना होदो नोंथां।
गेलेनायाथ' नोंथाङा आं बेफोरबायदि ओ खेलाखौ बांद्राय गेलेया नाथाय आङो बिदि खारनाय बादायलायनाय खाबादि खेला बेफोरबायदिखौ ओ ओरैनो स्कुल फरायनाय समाव लोगोफोरजों गेलेफेरबाय आरो नोंथां।
अ नोंथां।
औ बेफोरबायदि गिदिर गिदिर ओ स्टुडियामफोराव बा गिदिर गिदिर खेलाफोराव आङो बेबायदि गेलेनाय गेलेफेराखै आरो नोंथां। बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा।
जागोन दे नोंथां उन समाव लोगो मोनलाय फिनगोन नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
थेंक इउ नोंथां।